अ अ खोनादों खोनादों औ
औ दा माने मो दा आङो बर'फोरनि आबादनि बागै एसे सावरायनो होननानै
अ जागोन जागोन अ अ जागोन दे सावराय जायो।
दा बड'फोरा औ बर'फोरा गोदो माबोरै आबाद मावोमोन आरो दा आथिखाल मुगायाव माबोरै मावो? बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ आं गोदोथारनैखौथ' मिथिला। आङो जिखिनि आं एसे मोनथियो बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायनोसै आरोखि।
औ औ
गोदोहाय मानसिफ्रा मा खालामोमोननो हादान सिफायबाय आरो हादान सिफाय खांनानै मा खालामोमोननो हादान सिफाय गोदानाव बिसोरो फास सोमलिखौ मोनथियोना?
औ औ औ थासोमलि
बे थास सोमलिखौ गारजेनग्रोयोमोन नो। हादान-हादानदा-हादान दाखांनायनि औ बे था सोमलिया। हा गोदानाव हादानाव। बिराद द जायोमोननो माने मानसिफ्रा जेब्ला हादान जाहोयो बिनिाव माइ माइरं बेफोरबायदि जेबो थाया नालाय।
औ औ थायामोन।
बिसोरो थाब बिसोरो जानो मोनजानायनि थाब मोनजानायनि बेखौ थारुन बे थास-थाससोमलेखौ गायग्रोयोमोन आरोखि ओमफ्राय बेखौनो बिसोरो माइआ माइ आबादा जासान्दि माइ माबाया ओ फिथाइ मोनजासिम माइरं मोनजासिम बिसोरो बे खौ जानानै थायोमोन आरोखि बे आरो हा गुरैयाव औ हागुरियाव हादानाव बिराद जायोमोन आरो बे जाबाय बर'फोरनि गिबि माब बा ओ टेकनिकमोन आरो थांना थानायनि बेनि उनावहाय औ। औ बेखौ गाय गोरोमोन बेनि उनाव बिसोरो माइ खौ गायो माइखौ गायो माइयाबो ओरैबायदि बांद्राय हालेवामोननो गोदो गोदायहाय। एसे एनै हेब ओ जेनै हाव-हावज्रांबाय ओरैनो फोलालाबायनानैसो होयोमोननो माने। ओरैनो फैलाला औ औ ओरैनो ना हा जावबाय खदालजों जावबाय। एसेबां जाबाय नङाबा नांगोल। जों एसे हालेवबाय। हालेवबानो बेखौ। खौ माने मा साम मोनो। ओरैनो फोलाबायबानो गोदो जायोमोन होननानै बुंबाय आरो आरो बे माबाफोरा। ना ए माइनि जिथु बिदां ओ माइनि जिथु मुथा। बे माबाया बे दंफं माबाया लाइफाङा। बियो। फिनदासे गोजौ बिदि मुथि जायोमोन आरोखि। मानसिनि फिन्दाजों। समान बिदि मथि जायोमोन आरोखि। माया बिदि उङां गिदिर गिदिर जायोमोन औ आत ओरो माइ बिदांङाबो बिराद। रोजा रोजा जायोमोन आरोखि थेवबो गोदोमा जायोमोन ओ माइ बि बिदांङा बुरजा जाबाबो गोदो बिदि एम्फौ सिथारग्रा माबा सिथारग्रा जेबो गैयामोन नालाय। मा खालामोमोन मा खालामोमोन बिसोरो माइ गेजेराव आलारि बाथि सावोमोन बे खाथिगासि। हाजि होननानै बुङो जोङो बे खाथि गासा समाव। बे बे माबायाव। थानाय ओ दुब्लियाव थानाय एम्फौफोरखौ सिथारनो थाखाय बेखौ बेयाव अर लागायना होनाय जायोमोन आरो।
अ माने आलारि बाथ सावमोन आरो
अ अ खोमसियाव मा जायो अर नुनानै एम्फौ एनलाफोरा बेयाव बासोमफैजोबो नालाय बे। थावआव ओ बे बेस अरनि थाव बारसोमो ओमफ्राय अराव बारसोम बारसोम आरो थाव गुदुंआव बारसोम बारसोम थै। थैयोमोन आरो बेयाव माने गोबां बे खाथि गासाया फिथाइ थायफुनाय समावसो जायो नालाय।
औ फिथाइ बिबार बार फुनाय समाव माने सावो ना।
रिजना बेमोन आरोखि। हे जे। बेखौ मोद अ खाथि गासा अ उम मोदायनि मुङै बि बिखो होयो खिन्थु एम्फौफ्राबो बेयाव बारसोम बारसोम, जों थै फैनानै जेसेबांनो एम्फौ आलारि बाथि सावगोन, एसेबांनो बारसोम बारसोम, थैनानै बे माइ आबादा मोजां जायोमोन आरो खिन्थु जाय मानसिफोरा बुङो, नोंस्रा मोदायखौ मोजाङै फुजियाखै आलारि बाथिखौ मोनसेल' सावदों माने बेनि ओंथिया जाबाय। आलारि मोनसे बाथि सावनायावथ' एम्फौआथ' फैजोबा ना नंगौ ना नङा ओंखायनो मोदाय बेखो मोजांङै फुजि आलारि बाथिखौ बुरजा साव होननायनि ओंथियानो जाबाय, जाहाथे बारसोम बारसोम नांगौ बायदि बि थै फैयो औ ओमफ्राय बेनो फिथाइआ मोज मोजाङै जायोमोन आरो बेनि अनगायै बर'फ्रा गोदो फथ'लनि आबाद मावामोन, फथ'लखौ बारा अ पटल पटलखौ बर'फ्रा बिदि जायामोन आरोखि, उम दासो गोदानसो अ फट'ला बे बर' मुं नंबावा बे उम बर'फ्रा जाय बर'फोरनि आबाद नङामोन बेयो बर'फ्रा, माइ गाहायानो जाबाय माइ, जोगोनार खुमब्रा उम जोगोनार खुमब्रा लाव ओ जिंखा बहल, बेफोर बर'फोरनि गुबै आबादमोन आरो सामो गंफ्रोमबो न'ख न'खरावनो गंफ्रोमबो न'खरनि उखुम मुदायाव खुमब्रा थायोमोन, नङा होमबा खुमब्रा थायोमोन अ अ जो जो गोनार थायोमोन।
जोगोनार।
जोगोनार खहा। आरो बे पानिया लाव। थायोमोन।
फाइना लाव औ।
अ बेेरा मुला। मुला आरो मुला आरो लाइखौ फोयोमोन आरो लाफाखौ फोयोमोन। बर'फ्रा।
दायना।
खिन्थु फालेङा जायामोन बर'फ्रा फालेंखौ।
गोदान मुगानि आरो ना बेफोर मैगंफोरा।
बेफोरो फालेङा जाबाय गोदान मुगानि माने बर'फोरनि आबाद होनोब्ला मुला मुलायाबो मोननै जाथोनै दोङो मोनसेखौ अबेबा मोनसेखौ बर'फ्रा मागोनि समाव जाया। ह अ अ मुला गुफु फुर दङ मुला गोजा दङ नङा होम बा बर'फ्रा आरो मुलाया। मेन खायद' जि समाव बर'फ्रा अखा बांखा हागोन। जेबो जानो गैला। बै समाव मुला फोराननानै दोननायजों ना गोरानजों रुदबना जायोमोन।
औ जायोमोन अनला खारैजोंबो जायोमोन।
अनला ओंख्रि संनानै जायोमोन। आरो मोनसे बे आबादानो जाबाय सबाइ। सबाइ आ बर'नि गा हाय सबाइजों दाउजों सबाइजों अमाजों होननानै जे बुङो।
औ बेफोरनो बर'नि गा बे
बे बर'नि आरो बेनि उनाव मोनसे दंबावो सिबिं। आरो ख अ। आर कक्लें।
कक्लें।
ओ सिबिं ककलें स हबाय बेफोरो बर'नि गुबै आबादमोन आरोखि ओम मत अ म टराबो माने बाङो बे गेजेरावसो फैनाय मटरा नङामोन आरोखि
ओ
गेजेरावसो फैनाय औ गेजेर ससेयाव बायनाय आरो बाखि आबाद होनोब्ला बेनो मेन आबादा बर'फोरना आमफाय सामबाम हाइजेंनि आबाद खालामो हाइजें हाइजेंआ इम्परटेन्टथारमोन अ हाइजें हाइजें हालदै बे बर'निथार आरो ओमफ्राय बे माबा बोरोम बोर माबा बोरमा दारि ओम बे माबाया धोनियाया उम धोनिया माने बै धुनियासो बिलाइ गुवार गुवार धोनिया अ अ अ दुन्दिया अ बे बे फिसा फिसा दुन्दिया नङा जों बाजाराव मोननाय दुन्दिया नङा बै मोनसे दुन्दिया सु बायदि थालाय लायो हो बे बिलाइआ बोरैबा मा जाथ बिलाइआ माबा खानजुं बायदि बिदि माबा मोनसे थायो औ
मा होनो गै गैरा गैराबाखारना ना मा होनो आरो
अ अ बे बे बेजे गुबै बर'फोरनि आसोल मस्लाया बे
नाथाय नोंथां बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव मा मा होनो थाय मिथिलाय लाङा
आ बेखौ बेनो आसोल मस्लाया बर'फोरना हालदै हायजें हाइजें बिलाइ आरो बे अ ओब बे अ औ ओमफ्राय बे माबाया बे दुन्दियाया बे गुवार गुवारा बे आरोखि बे मेन बेलग एबा गरम मस्ला माबा मस्ला बेफोरखौ बर'फ्रा बाहायामोन आरोखि। उम आरो बा मोनसे आबाद मावबावोमोन बर'फ्रा बेसर आबाद मावोमोन।
औ बेसर थावनि, थाव जानो थाखाय आरो फैयोमोन आरोना बर'
थाव जानो थाखाय माने फाननो थाखाय। बांसिन फैयोमोन थाव जायामोन बर' फ्रा बारा फान खारैसो जायोमोन खारै जायोमोन रुनानैु रुना- औ खारै जायोमोन रुनानै जायोमोन गोदो बे बे मेन आरोखि
माने खारै जायोब्ला गे-गेस
ओ, ओ गेस्टिक जायो।
खोनायोमोन।
उम उम खम जायो बेनो आरो मेन, नोंसोरथिं माबायदि मावबावो? दा
दा जोंनिथिंथ' आबाद फोरा गोदोनि बायदि मावनाय जानाय जाला। माने गोदान मुगाजों खारफानांगौ जाबाय नालाय दा गोदान मुगानि गोदोनि बायदि हालेवनानै आबाद गायनाय नुनो मोनलिया। दा गोदनि बायदि ज' ज' हालेवनाय जेरै मोसौजों हालेवामोन हबा गोदो गोदाय? बेफोरबायदिथ' दानि दिनाव नुनो थांलिाया माथो। आथिखालावथ' बा गोबाङानो ट्रेक्टरजों ल'सो हालेवनाय नुसै।
उम दे दे जोंना टाइमाबो जाबाय औ दे होमबा उम, औ दे।